ह।
खोनादों नना
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों
दा जोङो दावबायथिंनायनि आयदानि सायाव रायजलायनो सानदों नोंथां।
औ औ।
नोंथांा आं गिबियावनो मोनसे साइन्टिस सोंग्रोनोसै।
औ।
नोंथाङा आसामनि बाहेरा माबाफोर गुबुन स्टेट बा हादोरफोराव दावबायफेरबाय नामा?
आद म भटानाव दगायबाय आरो स्टेट ब ाथ' गोबां स्टेट आआव दावबोगोन। औ। आरो मेघालय बेफोराव दावबायफायो आरो ना कारत जाबै
औ। नोंथाङा बेयाव दावबायनानै माबायदि मोनदों गोसोखौ बा बेनि सायाव एसे सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ औ आङो एसेयावनो बुंग्रोगोन ओ अरुणाचलनि अरुणाचलाव दावबायनाय सोमोन्दै दावबायनाय होनोब्ला जों थारैनो जोबोद रंजानाय मोनो नङासै होनबा औ औ दा अरुणाचलाव दावबायनायनि सोमोन्दै आं बुंनि जों लोगो फोर गारि गंसे थांनाय जादोंमोन आरो ना औ बिदिनो थांबाय जेब्ला जोङो आसाम बरदार बारो अब्ला बिसोरनि मोनसे गेट मोनबाय दा बेयाव थांनो थाखाय ओ गेट पास
उम
गेट पास जानो बुङो। बुंनाया फ्राय बोरैबा मोनसे बुंबावोमोन आं बावबाय दा आमफ्राय बेखौ जोङो लाबाय आरोना। लानानै जोङो सानथामनि थाखाय लाबाय। आरो जोङो दाव बायलांबाय गोजौ फारसे जै दावबायलांबाय लामाखौ नुनानै थारैनो रंजानायबो मोनो। आरो गिनायबो मोनो माने लामाया ओरैबायदि हाजो गोजौआव थाङो माने गाहायजों हाजोखौ सिंखाव सिंखाव माने बानायनाय जादोंना गाहायजों नायब्ला ओरैबायदि गो थौ बे गारि फोरा बोरैबा गलांब्ला नुनायानो नोङा नुहुरनायानो नोङा आरो सोरबा बिथिं थांदों होननानै माने मोनसे सिन बा नेरसोनबो थाखाया बेबायदि थासारि आरोना दा जोङो थांबाय। होननानै जोबोर गोजोननाय मोनो जै आसामनि बारबाय जोङो बारहावाफ्राबो बिफां लाइफांजों बुंफबनाय मोनसे हादरसा जाबाय नालाय ओ गुसु बारखायो जोङो जेकेट सुइटार बेफोरबायदि गाननो हालायनाय थासारिया फैयो आरोना बिदिनो थांबाय थांनानै गोजौसिनथाराव मोनसे हटेल मोनबाय जोङो ओंखाम साहा जाग्रा बायदि दा जोङो बेयाव एसे जायगाया प्लेन आरो न दा जोङो बेयाव थाबाय ओमफ्राय ओंखाम बायदिसिनाखौ खालामना लाबाय आरो जोङो दावबायलांबाय दा दावबायनाय बेलावबो जोंना लोगो सोरबा सोरबा गारियाव माने गाखोनो बांद्रायनो नागिरा माने हाजो जायगा ना टारनिं टुरनिं खायलें बिदि दाननायावनो दाननायावनो माने सोरबा गोबानो मानो नागिरलायलाङो बिनो थांबाय थांनानै जोङो दाबसे ओ जों थांनाय समा मेसेंमोन जेब्ला जोङो इंराजियाव डिसेम्बर मासमोन। बै समाव मोनथब्लाना दाबसे लामायाव लामानि जिङाव दाबसे नारें कमला बागान नुबाय जोङो।
औ।
नारें खमला आरो बे बागानजोंनो मोनसे साहा दुखान होनानै बेनि फिथाइखौनो खानानै प्लास्टिकआव सोयै सोयै फानदों। दा जोङो बेखौ नुनानै गारिखौ लाखिबाय। थारैनो बागानखौ नुनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय। बेनि जारौ जा औ जोङो गोजा नारें फिथाइ ओमफाय मोनफ्रोमबो बंफाङाव जेन थुनानै दोनदों बेबायदि ओरैबायदि इ रिथि रिथा फिथाइ दं दा जोङो बेखौ नुनानै थारैनो बागान सिङाव हाबबाय नायबाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय। आरो बिदिनो जोङो बे फाननाय नारेंखौबो ओ पेकेटनै पेकेट लानानै जोङो जाबाय जोबोर गोदै जानानै जोबोद मोजां मोनबाय। आरो बिनिफ्राय जोङो दावबायलांबाय दावबायलांबाय आरो बि गोजौसिनथाराव मोनसे आफेल बागान जोङो नुबाय।
उम
मिथिखायो ओमफ्राय अब्लाबो जोङो थांबाय आरोना जों थांफेराखैमोन मालाबाबो खोनाबाय थायोमोन आरो लोगोफ्रा सोरबा सोरबा थांबायमोन दा बे जायगायाव थांनानै जोङो माने आफेला बे समाव फिथाय थाया बिफाङाव
उम
बिलाइफ्राबो एसे गोलैनानै थानाय मोन दा जोंनि थांनाय स समा आपेल बोथोरनि थाखाय जाहैयासै आरो दा जोङो बिदिनो गोबां रंजानाय लाबाय बि लामा सामा बिफां लाइफां बिबार लामाजोंनो बिफांफोराव बि बिबार बारनो थाखाय गोबां समायना आरो मोजां थासारि मोजां बार आबहावा आबहावा बिदि मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनो दा नोंथाङा आंथ' बेखिनिखौ थांनानै मोनथिबाय नोंथाङालाय थांफेरबायना थांफेराखै?
आंथ' थांफेराखै। नोंथांनिफाय जेनेबा नोंथाङा थांनानै नुनानै एक्सपिरियेन्स मोननायखौ खोनानो मोननानै आंबो गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनदों। ओ आं सानो लाइफआव आंबो मालाबा सानसे नङा सानसे एक्सपिरियेस लागोन बा थांगोन बे जायगायाव नों ओमफाय आं खोनानो मोननानै माने आंबो जोबोद मोजां मोनदों बा थांनो गोसो जाखांबाय आरो।
औ औ
खोनानायावथ' खोनायो दा निजिनि थार मेगनजों गुबै मेगनजों नुनायाव माने गोजोननाया बांसिन जेरै बुंनानैफोर फोरमायनायनि गोजोननाय आरो बिदि गावनि गुबै मेगनजों नुनानै गोजोननाया एसे आलादा जायो।
औ नोंगौ नोंगौ ओम
नोंथाङा ओरैनो ओ हाजोआव बेरायना मोजां मोनो ना लैथो सेराव बेरायना मोजां मोनो नोंथांआ बेनि सायाव एसे सुंदै
औ दा लैथो सेराव आं लैथो थानाय माने स्रिटआव थांदोंमोन थांनाया अब्लाबो आं बे लैथो जायासै दा आं बिनि माने सानखांथिखौ माने फिलिंखौ बुंनो हाला आरोना लैथि सेराव थानानै आं मोजां मोनो ना मोना बेखौ आं बुंनो हाला दा नोंथां सोंनाय बादिनो हाजोआव दा औ आं बेखौ बुंगोन थारैनो आं हाजोआव दावबायना जोबोर मोजां
ओम
द नोंथांनो दाबावैसो बुंनाया जों गारिजों थांदोंमोन। दा आरो नेक्स्ट टाइमाव आङो थांदों बाइकजों बाइकजों बाइकजों थांनांगौब्ला जोङो माने सेंगेल सेंगेल हारसिं हारसिं थांदों आरोना दा सिंगेल सिंगेलाव जोबोर मोजां माने बे घरा गोजौ गोजौ थायो नालाय दा दा बुलब्ला एसे बोनो गारिया बायकया एसे खस्थ' मोनो। मोजां हेलमेट गाननांगौ आरो बिदिनो जोबोद माने बाइक सालायनानैनो जोबोद गोजोननाय मोनो माने लामायाबो मोजां एखदम माने गोसोआनो आरो बिदिनो हेलमेट गाननानै गारि सलायथ' नो बिदि मेथाइ खनलां खनलां बार खोलो खोलो बिदि बाइक सालायलांनानै ओरैबायदि गोसोखौ माने रंजालाङो गोजोननाय मोनो माने बुंनानै माने थाङा आरो।
होम।
उम।
नोंथांनिफ्राय आं बुजिनो मोनबाय जे नोंथाङा दावबायनानै जोबोद मोजां मोनो। दा नोंथाङा गावनि गोसोनि साननाय बा हमदांथिखौ जेरै फोरमायदों आं मोनदांथिनायाव नोंथाङा बेरायनानै जोबोद मोजां मोनो। आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंबावनोसै जा जों जेनेबा उम दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसेयाव बेरायनो थाङोब्ला जोङो लोगोआव मा मा लाफ फानांगौ मा मा बुस्थु लानांगौआ गोनांथि जानानै फैयो जेनेबा दावबायनो थांनायाव नोंथां?
औ जोङो
बे जोंनि जायगानिफ्राय गुबुन स्टेट बा बा हाजोआव दाव-दावबायनायखौनो बुंसै। दा जों हाजोआव दावबायनोबा जोंनो मोनसे बेगनि गोनांथि जायो। खोनादों‌ ना? औ
खोना-खोनादों नोंथां।
माखासे जानाय लोंनाय आरो दै बथलनैसो बेबायदिनो गाननाय जोमनाय गांसे गांनैसो लानांगौ। आरो मेडिसिनफोर लानांगौ बे
औ।
आरो जोङो बिदि गारि बाइक गाखोनायावथ' बयबो मोनथिखायो जुथा गाननांगौ आरो गारनो थाखाय माबा मोनसे लायोब्ला साबसिन आरो जोंनो गारियाव माने थोजासे बिबांनि पेट्रलखौ जोङो सोनानै लानाया माने जोंनि थाखाय गोनां आरो
उम
दा गोबां दङ दा बेफोरखौ आङो बुंबाय दा गोबांलाय बा गोबां लानो हायो बेसेनो सुबिदा लायो बेसेनो माने फेसिलिटि लायो बेसेनो मोजां आरो औ
दा नोंथाङा आंनाव मायोबाफोर सोंथि सोंनोबा सोंजागोन
औ दा नोंथाङाथ' हाजोआवथ' थाङाखै होनखाबायना
उम
औ दा नोंथाङा दा बहाबाफोर थांनो दावबायनो गोसो दं बे बोसोरफोराव साननानै दं नामा
साननायाथ' दं गोबां नोंथां
औ औ
आं जोंनि खाथिनि नैबे हाजोफोराव बेरायनो मोनबाय गुबुन आलादा माने गोजानाव आं बेरायफेराखै बा आउट स्टेटाव आं थांफेराखै दिनैसिम जोंनि नैबे खाथि खालानि सुकि दारागाव बे बेफोर हाजोआव बेरायहैबाय
औ
बा बैरुबकुनद' बेथिं बगामाति फोराव बेरायहैबाय आं बेफोर जायगाखौबो माने बेरायनानै आं गोबां गोजोननाय मोनदों आरो हाजोखौ नुयोबा आंहा गोसोआ जोबोद मोजां मोनो आरो
औ औ औ
आरो बेनि गेजेरजों अन्थाइ फिसा फिसा आरो बेनि दै बोहैनाय बेनि सोदोब आरो दैनि जेथुबा गोजों बेनि समायना आरो मिथिंगानि महरजों गोरोबनानै जा हाजोफोरा गोजौ गोजौ गोथां गोथां दंफां लाइफां बेफोरखौ नुनानै आं जोबोद मोजां मोनो आरो आं हाजोआव बेरायनानैसो आं साबसिन मोनो होननानै आं गावखौ साननानै लायो नोंथां
औ औ औ नंगौ अब्ला जोङो दिनै औ औ औ दिनैनि सावरायनाय बेसेयावनो दोनथ'नाय जानोसै दे गोजोनथोंसै औ दे